खोनादों नोंथां नोंबो खोनादोंना आंनिखौ? औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ नोंथां औ नोंनिसिमबो नोंथाङा बोरै नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन?
आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो फन खालामदोंमोन।
औ नोंथां सावरायजागोन बिदिब्ला आयदाखौ फोरमायजागोन।
औ आयदाखौ जोङो जोंनि बर'नि जेनेबा जौ संनाय जौखौ बोरैहाय सङोबा बोरैहाय बानायनाय जायो बेनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
औ। गिबियावनो आङो जौ बानायनो थाखायथ' जोंनो एमावखौ नांग्रोगोन नालाय थां जौ संनो थाखाय बेनि थाखायनो आङो एमावनि सायाव फोरमायग्रोनोसै नामा?
औ औ फोरमाय जागोन।
औ नोंथां एमाउखौ जोङो बोरैहाय मोननाय जायो बा बोरैहाय बानायनाय जायो बेनि सायाव फोरमायनोसै आं होनबा।
अ' अ' अ' अ'।
एमावखौहाय जोङो गिबियाव माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनांगौ आरोना नोंथां मोजाङै रुइनायनि थाखाय। जाहाथे देनायाव मोजाङै गुरै जानानै गेब्लेनायनि थाखाय।
औ औ।
गिबियाव एमावखौ सोमग्रोनानै दोननांगौ दसे जेन'बा से घन्टा बा नै घन्टासोखौ सोमनानै दोननांगौ नोंथां। आरो बेखौ औ नोंथां। सोमनानै दोननानै उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै सु- सुखांनाय जायो। बेखौ सुखांनानैहाय जोङो बिनि दैया जाहाथे मोजाङै गसरलाङो, गलाङो जाहाथे देनायाव आथा-आथा जाया बिनि थाखाय जोङो खिरखाफोराव बिदि गरं गोनां जायगायाव दोनगोन आरोना नोंथां जाहाथे मोजाङै दैया गसरो बिनि उनावहाय जोङो गिबियाव नैथियाव जोङो बेखौ बोरैहाय माइरंजों मा लगायनानै देनाय जायो बेखौ जों बुथुमनानै लाग्रोगोन आ रो मा मा बेसाद नांगौ मुवाफोरखौ।
औ।
बेयो जाहैदों जोङो एमाव जायखौ जोङो बिफां होननानै मिनथियो एमाव बिलाइ। गिबियाव जोङो बे खौ बुथुमनानै लाग्रोगोन आरो जोङो गुबुन गुबुन बिलाइ फो खोबो होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
ओरैहाय खान्थाल बिलाइ, आनारस बिलाइ, बे एमाव बिफां एमाव बिलाइ आरो बिनिफ्राय बै जायखौ जो जोङो दंफां राखेब बा सिनि मुरिबो होननानै मिनथिनाय जायो बेखौबो जोङो बुथुमनाय जायो जोंनो बेफोर खौ गुबुन गुबुन बिलाइ फोरखौ होआ बाला सिनो जोङो एमाव बिलाइ जोंल'बो बानाय जायो नोंथां। औ बेखौहाय जोङो बुथुमना लानानै मैलाफोर जाहाथे बेयाव बाथाबनानै थानाया खारथो साननानै जोङो बेखौ मोजाङै दैजों सुनानै फोराननानै लाग्रोगोन आरो ना नोंथां। जोङो खायसे खायसे गुबुन गुबुनफोरा बेखौ सुवाबाालनिसोबो होयो। जुदि सुयोबाथाय मोजाङै जायो आरो साब सिखोनै बानायनाय जायो बेखौ सुनानै फोराननानै लानायनि उनाव रानबाथाय जोङो माइरंनि दैयाबो जोंना गसरगोन। गसरनाया जोबगोन नालाय अब्लाना मोजाङै
बे समावहाय जोङो बेखौ देनाय जायो आरो ना लोगो। ओ उवाल बा दिेंखियाव देनाय जायो आरो। नोंथां बेखौ जोङो जोङो बेखौहाय मोजाङै देनानै लागोन माइरंखौ जों आरो बे एमाव बिफां बिलाइफोरखौ जोङो गुबुन गुबुनैबो देजायो नोंथां।
नाथाय जोङो बेखौ मोननैजों माइरंजों आरो बे गुबुन गुबुन बिलाइ एमाव बिलाइफोरखौ जहै देफाबा मोजां जायो आरोना नोंथां।
औ।
माने उनावहाय जोङो गुबुन गुबुनै देनायनि उनावबो जोङो बेखौ मोननैजोंहाय ज जमाय लगायफिनांगौ जाखायो नालाय नोंथां। बेखायनो जोङो मोननैखौबो जमायै देफाबा साबसिन जायो आरो। मोननैयावबो मोजाङै नांनाय जाखायो नालाय। बेखौ जोङो देखांनानै मोजाङै सालिनानै लागोन नों थां आरो सालियनायनि उनाव जा माइरं आरो बिलाइफ्रा गेब्लेयि दङ बेफोरखौ जोङो उवालावहाय आरोबाव देनानै लाफिनबावो नोंथां। बेखौ देनानै लाफिननायनि उनावहाय जोंना बिदेयै देखांनानै बिदि सालिनायनि जोबनाया लासिम जोङो बिदिनो देबाय थागोन आरो ना नोंथां। बे गेब्ले मोजाङै गेब्लेगोननाया गासिबो जाजोब्बाथाय जोङो बेखौ मोजाङैहाय दाला मोनसेयाव लानानैहाय जोङो बेखौ दै लगायनानै लारु बानायनाय जायो नोंथां। जायखौ जों लारु बुङो लारु नङाबाबो ओरैनो फि था बायदि गोबबा गोबा बिदि बो दाजायो नोंथां जोङो बांसिनानो लारुखौनो बानायनाय नुदों आरो ना नोंथां।
औ औ।
गोबां सुबुंफोरखौनो लारुखौनो बानायनाय नुदों जोङो बे लारुखौ बानायनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजांयै जिगाब बा जिगाब सायावहाय जिफोर होनानै मोजाङै खोबनानै दोननाय जायो आरो। ना नोंथां?
औ औ।
बेखौ जोङो खोबखांनानै न' सिङाव सोनानै दोननाय जायो बेखौ जोङो से हाप था बा ब्रै दिन बेफोरबायदियै दोननाय जायो आरो। जाहाथे मोजाङै बे एमावा बारखाङो आरो गुफुर गुफुर बारखाङो। बेनि थाखाय बेयो मोजाङै ए जोङो बेखौ बुङो एमाव बिबार बारनाय बुङो आरो ना? बेयो मोजाङै बारनायनि उनाव जोङो बेखौ उनावहाय नायगोन आरो ना मोजाङै गुफुर बारखांबाथाय बेखौ जोङो सानदुङाव बहननानै होनाय जायो। जाहाथे बेयो मोजाङै रानो नोंथां।
बेनि उनावहाय जोङो बेयो रानबाथाय जोङो जौखौ बानायनो हासिगोन आरोना नोंथां। नोंथाङाबो सावरायजागोन आंजों लोगोसे जौनि सोमोन्दै नोंथाङाबो बुंथिजागोन
उम जौ होनब्लाथ' जोङो बेबायदिनो जौआ गोबां बेबायदिनो गोबाव गोबाव बोसोर बेफोरबायदि जानायबो थायो न ङा होनबा जोंनि जोंनि ओनोलफोराव माने ओ जोंनि उनाव बेबायदि एमाव होना जोंनि बाखार बिबादि बिबादिखौ होनो आरोना जोंनि ओनसोलाव
अ अ जोंनि ओनसोलावहाय मा बुङो?
जौ बानायनो थाखाय जोंनो बाखार नांगौ जायो आरोना बे बाखारखौ जोङो बांसिनै मानोे जोंनि ओनसोलफोराव बांसिनै माइखौ उम जोङो माइरंखौ गोबावसिमहा नोंथाङा बुंनाय बादि उन्दैयाव सोमना दोनो आरोना बिनि उनावहाय जोङो बेयाव मो बि मोखना बिलाइ बिबार बेफोरदिखौ होनानै जोङो देनायखौ नुनो मोनो आरोना। अ। थिग बेबदिनो जौआ गोबां रोखोमनि थायो जेरै माइब्रा थायो बेबायदिनो मा बेबायदिनो जोङो जौखौ गोबां रोखोमनि खालामनो हायो आरो जोङो माइब्रा बेखौ जोङो गोबाव गोबाव बिदिनो बोसोर बोसोर खालामनाबो दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो। ना माने जों बेफोरखौ माने जों बर'फ्रा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जौ बेखौ जोङो बाहायबोखायो नङा होमबा? अबबाम माबा मोनसे फोरबो जेरै बैसागो फोरबो जेरै गासैबो बेबायदिनो जौवा गोबां बिबादिनो फसा बेबायदिनो ओ माइब्रा बेबायदिनो माथा बिदि बानायो आरोना सं फोरा
औ नोंथां बानायो बेबायदियैनो जोङो बाजारनि बायनानैबो मा बाजारनि माइरं रुनाय बायनानैबो बानायनाय नुबोदों नोंथां आरो लोगोसेयैनो जोङो जेरैहाय न'आवहाय बाहायनाय जानो थाखाय जोङो जाय माइ सौओ ना बिनि जाय माइ- रं जाबाथाय एंखुर जि ओंखारोना एंखुर बुङो बेै फिसा फिसा माइरं जनायखौ नोंथां बेखौहाय जोङो मोजाङै सालिख'नानै जावख'नानैबो बानायनाय नुबोदों आरो। गोदोनिफ्रायनो जौखौ बोरै बानायो बुङोब्ला जोङो। जौखौहाय गिबियाव माइरंखौ मोजाङै सुनानै लानानै ओं। खाम बायदियै संग्रोनानै लानायखौ नुनो मोनदों आरो। बेखौहाय मोजाङै सुनानै। संनानै जोङो मोनसे प्लास्टिक बेफोरावहाय जोङो। एर'नो आरो ना नोंथां। मोजाङै एरननानैहाय। जोङो बेखौ गुसु जानो थाखाय बे प्लास्टिकआवहाय। फेेनलानानै दोननाय जायो आरोना नोंथां। बेखौ फेनलानानै दोननानैहाय जोङो। गुसु जाबाथाय बे नोंसोर जायखौ बाखार बुंदों जों एमाव बुङो बेखौहाय। जोङो मोजाङै फोननानै लानाय जायो आरोना नोंथां बेखौ जोङो बाखारखौ बा। बाल एमावखौ बिसिबां जखानि होनांगौ बेखौ जों बोरै मिथियो होनोब्ला जोङो दैखौ। जोङो मि।